हेलौ
अ नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ खावलायनाय थाबाय नोंनिसिमबो नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योबा नोंथां
औ दं
अ नोंथांखौ फन औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांदो आङो
औ फोरमायजागोन नोंथां फोरमायजागोन
औ दाथ' नोंथां आबाद होनोबाथ' जोंथ' जोबोद सोब
औ
खामानिफोरखौनो जों आबाद दो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां दा जोंना गायनाय फुनायानो जा मैगं थाइगङानो जा नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां
दाथ' आरो दैलां बोथोरनि माइ गायनाय आबादावबो जोङो खायफाना जोब्बाय खायफाना जोबाखै नङा होमबा नोंथां दा आबाद दा जोङो माइ गायनाय आबादनि सायावनो रायलायथ'नोसै नङा होमबा नोंथां
थ' जायखिजाया बाथ्रा रायलायजागोन नोंथां फोरमाय
औ दा जों माइ गायनो होनबाबोथ' नोंथांजों आगोल जोङो जोङो मोसौदो मा हालिएवनासो जोङो माइ गायनो मोन्दोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दाथ' मोसौबो मोसौबो मोसौ फिनायखो जोबोद खम नुनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दा मोसौनि जायगायाव ट्रेक्टर फायबाय
औ नोंथां
ट्रेक्टर फैनानै दा दा आबादावबो दा जोङो मा होनो लागा जायो हासार होनो लागा जायो नोंथां नंगौ ना नोंथां
औ नोंथां
दाथ' आबादावबोथ' हासार होआबाथ' आबादा जानोनो थाङा जेरै जानांगो बेबायदि जायानोखा आबादाबो हासार होनानैसो आबादा जिबायदि जायो बेबायदिसो होमबासो होमबासो जों आबादखो मोनो हासार होआबाथ' जों आबादखौ जि जिबायदि लुबैयो बेबायदिनो मोननो मोननो थाङा
औ नोंथां
नोंथाङा एसे आबादनि सायाव एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां
औ आबाद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां आबाद दं माइ आबादल' नङा होमबा जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद दोङो
औ
आरो जोंहा आबाद होनोब्ला माइ आबाद बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि आबादा नङा मोखौ फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरखौबो जों आबाद महरैखौ नायो जायखिजाया बेफोरखौ जोंङो आबादावनो हमनो हायो नंङा होमबा नो
औ-औ नंगौ नंगौ
औ दा नोंथांङा ओरै बेफोरनि अनगायैबो आरो गोबां बेलेग आबादफोर मावदोंमोन नामा आरो गोबां
अ नोंथां बेबायदिनोथ' आबाद जोंङाथ' अमा फिसियो बोरमा फिसियो मोसौ फिसियो नोंथां
औ औ नोंथाङा बेफोर आबादखौ बेसे बोसोरनिफ्राय मावनाय मोनो नोंथां फोरमायजागोन नामा
अ नोंथां बेबाय बेथ' आबादखौथ' आगोल आगोलनिफ्रायनोथ' आबै आबौ समनिफ्रायनोथ' दे आगोलनि फ्रायनो बेबायदि आबाद बेखौ मावबोगासिनो जे बोरमा फिनाय अमा फिनाय मोखौ फिनायफोरखौ
औ
औ औ फोरमायजागोन नोंथां आरो
औ नोंथां दा जोंङो अमा फियोबाबो जोंना नोंथां जोंना बे
औ
अमा फिबाबो नोंथां मा अमा फिनायावबो जोंना जोबोद जोंना जेबो खहा जाया नङा होमबा नोंथां अमा फिनायाव जोंहा रांनि अनसुंथाइ मोननो थाङो जोंहा अमा फिबाबो बोरमा फिब्लााबो जोंहा उनाव रांनि अनसुंथाइ मोननो थांङो
औ नोंथां
दा इदिनो मोसौ हाल थाबाथाय जोंहा खाथि खाला हा एनलु हाफोरा एसे थाबा जोंहा हाले एवनानै जोंहा आबाद मावनो हायो नङामोन नोंथां एसे एनै एसे एनै जियानो जा गाव जानो आन्था आबाद खामना दोननो हायो
औ नोंथां
नोंथाङा बिदिनो
जोंहा आबाद होनोब्ला जोंहा बायदिसिना आबाद मावनो हायो माइ आबाद बेफोर मैगं थाइगंनि अनगायैबो जोंहा बिथां बुंनाय बायदि दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय नङा होमबा ब्रयलार फिसिनाय सोरबा बेफोरखौ सब आबाद साइ म लायोबा नोंथांनि बिसिया हिसान दायो बा वइभिंआव खामानि मावब्ला बेबो मोनसे आबाद जायफोर जायफोर जाबाय आबाद जायफोरो जायफोरजों जोङो रां रुफानि खामायनो हायो नङा होमबा बेफोरखौबो जों आबाद आबाद हिसाबै जों लानो हायो आरो नोंथां आबादखौ जोंहा बायदि रोखोमै मावनो हायो नोंथां आबादखौ बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो आबाद मावनो हायो सोरबा न'आव जानो थाखायबो आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां बे आबादनि आबादनि ओ जोहैनो जोङो न'खरखौ सुंनो गोनां जायो बे आबादा जोंहा बायदि रोखोमनि जानो हायो
नंगौ नंगौ
खोनादों नोंथांङा
औ खोनादो खोनादो
औ आबाद आबाद आबादानो जाबाय जोंनि गाहाय गुदि बेखौ सिनस्रि होननानै बुंनाय जायो जोंहा आसाम बा भारत हादराव आबादानो जाबाय सिनस्रि बे आबादानो गासैबो बुहुमनि एबा आसामनि मानसिफोरखौ सुं थानानै दं नङा होमब्ला टाउनानो जा सोहोरानो जा जों गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बै ओ बै गामि ओनसोलल नङा गासै जोंनि भारत हादरावनो बा आसाम हादरावनो स्निजि जौखोन्दो मानसियानो जोंहा आबादजों जानानै दं बा आबाद मावनानै सोलिगासिनो दं बे आबाद आबाद आबादानो जाबाय सिनस
औ हेलौ हेलौ खोनादोना नोंथां? हेलौ
बे आबाद
अ नोंथां आंनो नोंथांनिखो माथोखो खोनानो मोनाखैमोन नोंथां औ हेलौ
खोनादों औ बेफोरबायदि आबाद आबादनि थाखायनो जोंहा सोलिबाय दं आरो आबाद आबाद नङाब्लाथाय जोङो थावरिनानै थानो हानाय नङा नोंथां बेफोरबायदि बे आबाद नि दारैनो जों ओ गुबुन मानसिखौबो फिसिनो हायो बा गुबु न जायगायावबो जोङो ओ आबाद मावनाय जिथु मुवा बेसाद फोरखो जों दैथाय हरनाय बेनि जोहै जोङो ओ खामायनो हायो नोंथां आरो जोङो रां रुफा खामायनोबो हायो न'आव सुं
ओं नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
औ आरो आबाद मावनायनि जोहै जोङो गुबुन सानै साथाम मानसिखौ जोङो बेवहाय माव माव थिसनथाइ थिसननो हायो आरो नोंथां सानैसो जों गुबुन मानसिनि थाखायबो जोङो रां रुफा खामायनायनि थाखाय सानैसो मानसिखो थिसनथाइ होनो हायो आरो बे आबादनि जोहै गुबुन गुबुन न'खरखौबो जोङो फिसिनो हायो आरो नोंथां बेहाय माव थिसन्थाइ हिसाबै महरै मावहोनानै जोङो खानैसो मानसिखौ बेवहाय ओ रां-रुफा खामायनायनि
बेबस्था खामना होनो हायो आरो नोंथां बेफोरनो जोङो आबाद बुंनाय जायो आरो जों बे आबादखौ जोङो सोर बा माइ आबादखौ मावनानै मोजां मोनो माइ आबादजों खामायनो हायो बिथाङा नङा होमबा नोंथां? सोरबा बायदिसिना थालिर बागान खामनानैबो जानाय बेबो मोनसे आबाद नङा होमबा नोंथां? सोरबा बेफार फालांगि खालामना दं बेबो मोनसे आबाद नङा होमबा नोंथां? बेफोरबो आबाद नोंथाङा दा बे आबाद होनोब्लाथाय साबसिन हामसिन आबाद होननानै जोङो माखौ होननानै साननानै लायो?
आं बिबि बेबायदिनो जे थालिर फिफां गायनानै आबाद मावनायखो बांसिन साबसिन मोनो आरोना नोंथां
औ औ औ औ औ नोंथाङा ओरैनो थालिर बिफां गायनानै बा थालिर आबादखौ साबसिन मोनो आरोना नोंथां नोंथांनि ओनसोलथिं साबसिनै मा आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो?
अ जोंनि ओनसोलथिं बेबायदि आबादाथ जोंना गय बिफां गायनानै बेबायदि गेजेर गेजेर थालिर बिफां गायना गायना लायो गा थालिर फिफां‌ गायना लायो बेबायदिनो ओ लेबु गायो बेबायदिनो खायफाया आरो गय बिफाङाव ओ फाथै हेगारना लायो बेफोरनो जोबोद आबाद मावनाय दङ जों जोबोद आबाद मावनाय जोंनिथिं खोनादोना नोंथां? हेलौ
औ नोंथां औ फोरमायनो हागोन नोंथां
खोनादोबा नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां फोरमाय
जों बे थालिर फिफाङाव जोंहाबो जोबोद नांथाबबाय थानो नाङा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
अ बे थालि बिफांखौ जोङो थालिरयाथ' खोबसेल' फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनावथ' इखौ जोङो दानफायनानै गारखानो लागा जायो बिखो दानफाया लासे गारालासिनो दोनबाथाय आरो बिफाङा मोजां जालाङा बे आबादनि आबादाव जि जि बिफाङा खोबसे खोब-खोबसे फिथाइ होखांनायनि उनाव बिखौ दानफाय खाथारनांगोन बेखौ दानफायाबा बे आरो बे आबादा मोजां जालाङा
औ
नोंथाङा इदिनो नोंथाङा इदिनो मा आबादखौ मावनानै बांसिन मोजां नाङो?
दा आबाद होनोब्ला आङो आबाद होनोब्ला दा आं सासे बे आबादारि नङा नोंथां आं सासे ओ ओरैनो फोरोंगिरि हिसाबै मावो नोंथां आबाद मावोब्ला दाथ' ओरैनो जोङो माइ गायनाय खामानिखौ जों मावखानांगोन नोंथां न'फोराव नङा होमबा नोंथां न'फोराव माइ खोथियाखौनो बेफोरबायदि आबादखौ जों मावो आरो न'फोराव आरो जानो आन्था जोङो एसे एनै बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखो आबाद हिसाबै थ' नङा आरो गायनो थाखाय जोङो मावनाय जायो आरो न'फोराव दा आबाद हिसाबै जों हमोबाथा माइ आबाद खो दा हमनाय जायो आरो माइ आबादखौ मावनाय जायो साबसिनै दा जानो थाखाय नङा होमबा न'आव माइ आबाद नङाब्लाथ' जों थावरिना थानो हानाय नङा दा बेबायदिनो जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो साब सिनै दा दैज्लां बोथोराव आरो नङा होनबा औ औ
ओमबा मेसें बोथोराव नोंथाङा
अ
मा आबाद मावो नोंथाङा?
अ मेसें बोथोराव आबाद होनोब्लाथाय ओरैनो जोङो बेसर आबादा साबसिन मावनाय जायो आरो थावनि थाखाय नङा होमबा नोंथां बे माइ हानायनि उनाव जोंहा साबसिनै बेसर आबादखौ नङाब्लाथ' जों मैगं संनो हानाय नङा नोंथां बेसरा जोंहा गासैबो ओनसोलावनो मावनांगौ नङा होमबा
अ
जों मावब्लाबो बे आसामाव जोंहा बेसरा थावरिनो स हाबावा जों बायबावनोसो गोनां जायो नोंथां बेलेगनिफ्राय गुबुन रायजोनिफ्राय जों दुमनासो लाबोनो गोनां जायो बेनिखायनो जों बेसर आबादखौ न' न' मावोब्लाथाय साब सिन जायो नोंथां औ बे बेसरा बेसरखौ माव सान्दियावबो
औ
जोंनि बे ओनसोलाव गुबुननिफ्राय लाबोनोसो गोनां जायो थावफोर नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जों बेसर आबादफोरखौ मोजां आ मोजां बिरोंदामिन बाहायनानै जोङो बेखौ मावनानै लानांगौ आरो नोंथां
ओम नोंथां औ नोंथां नोंथां दो जोंहा समायनिबो आंखाल नङा होनबा औ समाबो बारबाय समनिबो आंखाल जोङो औ औ